खोनादोंना नोंथाङा? आं दा नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आङो नोंथां जों जोंनि बर'फोरनि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
औ नोंथां ओ जोंनि बर'फोरा ओ रंजानायनि माखासे फोरबोफोर दङ बे फोरबोफोरखौ अबे समनिफ्राय फालिबोदों जों बेखौ बुंस'नो हाया। नाथाय जों बेखौनो बुंनो हायोदि गोदो गोदायनि समावहाय जोंनि बर'फ्रा। जाय समनिफ्राय गामि गायसननानै समाज दानानै संसार जाबोजेननो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो ओ माखासे जोंनि रंजाथाइ फोरबोफोरखौ फालिबोदों होननानै जों बुंनो हायो। बे जोंनि ओ फोरबोफोरानो जाबाय जोंनि बयजोंबो मिथ थिया जानाय जाय फोरबोआ धोरोमजों, मिथिंगाजों आरो आबादजों सोमोन्दो गोनां, बे फोरबोआनो जादों बैसागु फोरबो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे फोरबोफोर जोंहा फालि जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ बे फोरबोफोरानो जाबाय ओ कार्थिख फोरबो ओ आमथिसुवा फोरबो ओ मागो दमासि फोरबो। बैफोर फोरबोफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो। दा आं नोंथांनो जोंनि ओ बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनोसै।
औ।
ओ जोंनि बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे बैसागो फोरबोआवहाय जोङो बयबो बर' सुबुंफोरानो गावनि गाननाय जेरै दख'ना गामसा गानजोमफोरखौ गाननानै बर'नि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम, सिफुं, सेरजा जथाफोरखौ लानानै बर' गामि गामि ग्रोम ग्रोम मोसानायफोरखौहाय जों नुनो मोनो। ओ बैसागु बोथोर फैयोब्ला जोंनि गोसोआनो जेरै रंजाखाङो। जों रावबो मोसायालासे एसे रंजालासे जों थानो हाया। जेरै दाउ खौवौनि मिलौदो देंखो रोजाब नायजों जोंनि गोसोआ आरो बां जाखाङो जेरै फागुन सैथ्र' बोथोराव रानज्रिंलांनाय बिफां लाइफांनि बिलाइफ्राबो बैसाग बोथोर फैयोब्ला गोदान बिलाइ खिलिखाङो बिबायदिनो जोंनि गोसोआवबो गोदान मिजिं गोदान सानदां थिफोरा जोनोम मोनो बेबायदिनो ओ सैथ्र दाननि जोबथा खालारखौ जोंहा मोसौनि बैसागो होननानै फालिनाय जायो। बे मोसौनि बैसा गोआवहाय जोंहा मोसौफोरखौहाय थुखैनानै ओ मोसौफोरनो माखासे माला गानहोनाय जायो बेफोरनो जाबाय लाव, फान्थाव। बेफोरनि माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बेजोंनो लो गोसे जोंहा ओंखाम दोनि हांगार बेखौ हुख'नानैहाय थाव गुबैजों लगायना मोसौफोरखौ माखासे फाख्रा सिख्रा दागो फुननानै होनाय जायो। ओ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोसौनि आसुगुर आरो गंआव जोङो थाव गुबै बेखौबो जोङो फुननानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा दिगिलि लावथि बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो। दा मोसौनियाव फाख्रा सिख्रा गाब फुननायनि जाहोनानो जाबाय गोदोनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां हाग्रा बंग्रामोन ओ बांद्राय सुबुं अनजिमाबो गैयामोन बेनि थाखायनो जोंहा हाग्रा बंग्रा थायोमोन दा बैसागु बोथ थोरावहाय बा संक्रान्ति दिनाव बा मोसौनि बैसागुहाय जोंहा मोसौ उ खानाय जायामोन उदाङै हगारनाय जायोमोन बेनिखायनो हाग्रानि जिब जुनाज जेरै मोसा लख्राफ्रा जोंनि मोसौफोरखौ जानो हायैनि थाखाय
औ
जोंहा मोसौखौनो फाख्रा सिख्रा गाब होनानै दोननाय जायोमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे ओ मोसौनि जेनेखि माखासे दुमालुफोर जानाय ओ दै बे खार रो होनानै दिगिलि लावथिजों जोंहा बुयै बुयै लाव फान लाव फान्थावनि ओ माखासे हानानै लानायफोरजों सारै सारै जोंहा दुब्लि फोथारसिम होलांनानै ओ माखासे मेथाइ खनै खनै जों बा होलांनाय जायोमोन ओ बे मेथाइफोरानो जाबाय जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान जा हान्जा बिमा गायदे बायदि दाजा फिफा बलर बादि जा बैफोरबादि माख खासे बर'नि खुगा मेथाइखौ खनै खनै जोंहा दैगिलि लावथिजों बुयै बुयै आरो लाव फान्थावजों सारै सारै जोंहा दुब्लि फोथारथिं होलांनायनि माखासे दोरोङारि नेमखान्थिफोर ओ फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा बेनि उनाव जोंहा ओ ओ होना लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेलासि समावहाय जोङो दुरुं गोदानखौ मोसौफोरनो बावनाय जायो बिसोरनो दुरुं गोदानखौ जों नो होनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो संक्रान्ति दिनावहाय मोनसे आरो दोरोङारि ओ फालिनाय जाबावो बेनो जाबाय गोखा गोखै जानाय। जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय जेरैहाय मा मानिमुनि, जारि, खिफि बेन्दों जेरै खारौ खान्दाय ओ बिदिनो गोबांथार माखासे ओ थालिर फस्ला ओ थाराय ओ बैफोर मैगंफोरखौ खांनानै जोंहा एवजानायनि माखासे नेमखान्थि दङ बे एवजानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि मोदोमाव ओ बेराम जानाय बेफोरो गायो होननानै जोंहा दोरोङारि फोथायनाय दङ। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बैसाग दाननि ओ से अक्ट'खौहाय जोङो मानसिनि बैसागो होननानै जोङो फालिनाय जायो बे समाव जोङो
ओ जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय जेरै थाराय ओ बा रायदों बिजौ आरो मोखोना बिबार खाथ्रि बिबार बेफोरखौ लायनानै जों हा न'नि लांगोना आरो उखुम अदाब बा बाथौआवहाय जोङो थेबनानै होनाय जायो। आद दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गाननानै जोङो गावबा गाव धोरोमारिनि खान्थिजों गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्रा इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो बेजोंनो लोग गोजो जोंहा उन्दैफोरनो अननाय होनाय ओ गेदेरफोरनो मान बावनाय बेफोर हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। ओ बैसागनि से अक्ट'खालि जोंहा गामिफोरावहाय जों मागिनाय जाया। ओ बे-बेनि उनाव जोंहान बैसागुनि ओ दुइ थारिखआवसो जोङो मागिनाय जायो जेरै जोङो बर'नि दख'ना आइजोफोरा दख'ना गाननानै जेरै दख'ना बिदन आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आर'नाइ फास्रा बिदि लानानै बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै बर'नि खुगा मेथ थाइ बैसागु मेथाइखौ खनै खनै रंजानायनि जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर दङ। बे रंजानायाव बोराय बुरैया बोराय बुरै हानजा सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला हानजा ओ गथ' गथायआ गथ' गथाय हानजा बिदिनो हानजा हानजा ग्रिद ग्रिद बयबो मोसानाय जायो बे मोसानाय समावहाय जोंहा ओ माखासे ओ खायफाया जौ मागिनानै लोङो। जोंहाथ' बर'फ्रा ओ जौ लोंनायनि माखासे हुदा दङ गोदोनि फ्रायनो बे जौ मागिनानै जोंहा लोङो आरो खायफानि ओ खायफानि न'खरावहाय जोङो माइरं हरो आरो खायफाया बिदिनो माखासे मैगं-थाइगंफोर हरनाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ ओ बैसागु फोरबोखौहाय फालिनाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा आथिखालावहाय बैसागो फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो आरो बर'नि दोरोङारिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम हागोन जोंनि ओनसोलाव नंगौ नोंथाङा थिगैनो बुंदों। ओ बर'फोरा हारि हिसाबै गोबां ओ माखासे दोरोङारि फोरबो दङ बेफोरनि मादाव बयनिख्रुइ मुंदांखासिन दङ बैसागु फोरबो, दमासि फोरबो आमथिसुवा, खाथि फोरबो आरो खेराइ फोरबो दा जोंनि ओ खाथि खाला ओनसोलफोराव ओ बैसागुखौ गोदोनि बायदि फालिनाय जों नुनो मोनलिया।
गोदोनि समावहाय जोङो खोनानाय बायदिब्ला से दानसिमहालागै बैसागु फोरबोखौ
नाथाय आथिखालाव जोङो खुनुरुखोमै स्नि दा स्नि सानसिमल' जों फालिनायखौ नुनो मोनसै गिबियावहाय मोसौ बैसागु। नैथियाव मानसि बैसागु। थामथियाव ओ दाउ अमानि बैसागु बेफोरबायदि ओ फारि-फारि फालिलांनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय बिनि गेजेरावहाय जोङो बांसिनानो ओ मोसौ बैसागु आरो मान सि बैसागुखौल' जोङो फालिनाय बांसिन नुनो मोनसै ओ बैसागु बो-जानायनि सिगां खायफा-खायफाया संक्रान्तिनि सानसे सिगां एबा मोसौ बैसागु सानसे जानायनि सानसे सिगांनो ओ जयै गामिफ्राव दाउ अमा फिसिनाय दंमोनब्ला बुथारनानै ओ बैसागुखौ मोजाङै फालि थाखाय जानाय लोंनायनि ओ जर ओ जगार खालामनानै लायो। बेदरफोरजों आरो बिनि बादैबो बैसागु जानायनि दान मोनसे बा मोननै सिगाङावनो ओ माइब्रानि एबा गुबुन-गुबुन माइ आबादफोरजोंहाय ओ जोङो जौ संनानै दोननाय जायो जौ बिदै जायखौ माइब्रानि बि दै माथानि बिदैबो बुंनाय जायो। दा बैसागु बुङोब्ला अमा बेदर आरो जौ बिदैया जोंनाव जेरैबाबो था थारनांगोन बैसागु आरो जौ बैसागुआवहाय अमा बेदर आरो जौ बिदै थायोब्लासो जोङो बैसागु बायदि मोनो बेनि अनगा ओ बिथोर जौ बिदै आरो अमा बेदर थायाब्ला जोङो बैसागुखौ बैसागु बायदि मोननाय जाया। बेफोर गासिबो ओ गोदोनि स समाव जादोंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव जोङो बाराद्राय बिदि नुनो थांलिया। ओ जोङो जोंनि ओ गोदोनि समावहाय जेनाखि जौ आरो बेदरनि जौनि फुख्रि बेदरनि आखाइ ओंखामनि आलि होनलायनाय आग्लाय फिग्लाय जानायखौ जोङो आथिखालावहाय ओ जों नुनो मोनलिया जोङो मदार्न जानायनि मुङावहाय जों बेफोर खौ सोलायनानै आथिखालाव बबेबा बबेबा गामियाव जोङो जोंनि। सोलाय साहा लोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेदरनि सोलाय जोङो माखासे मोजां भिटामिन गोनां बेसाद एबा। फिथाइ सामथाय जानाय जों जों नुनो मोनसै जियानो जाया मानो। जोङो जोंनि बर'नि बैसागु फोरबो आरो माखासे बेजों लोगोसेनो दमासि फोरबो खाथि फोरबो। आमथिसुवा आरो खेराइफोरबो बेफोरखौ जोङो। जेरैबाबो लांफानांगोन मानो बुङोब्ला बेफोर गासिबो फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ होयो। बे फोरबो थायाब्ला जोङो जोंनि सिनायथिखौ मोननाय नङा। दानि जुगाव जुदि नोङो गावखौनो बबेबा मोनसे हारिनि ओ होननानै सिनायथि होनोब्ला जोंनो ओ जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनाय न'खर संसार सालायनाय आबाद मावनाय आरो फोरबो फालिनाय। फुजा होनाय बेफोर गासिखौबो जोंनो नांगौ जायो।
औ
दा जोङो मदार्ननि मुङाव एबा जौगानायनि मुङाव जोङो बैसागुखौ कमप्लिट। फालि एबा फुरायै जोङो ओ गोनोखोआरि खालामनो नाजायोब्ला बेवहाय जोङो। गोजाम जेबो मोननाय नङा एबा दोरोङारि बियो जानानै थानाय नङा बेनिखायनो जोङो। गोजानखौबो जोङो संदाननांगोन आरो उन संलांनांगोन। बिनि बादैबो दमासि। दमासियावहाय गोदोनि दिनाव जों नुनो मोनोमोन फिथा सौराय जानाय। एनथाब जानाय लारु जानाय बायदिसिना। नाथाय आथिखालाव जोङो बै समावहाय फिथा सौरायाइखौहाय जोङो उवालाव देनानै बानायनाय जायोमोन एबा खायफा बबेबा गामियाव दिंखियाव देनानैबो बानायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो उवायखौबो नुनो थांदिया बांद्राय। बबेबा बबेबा गामियाव दासिमबो नुनो मोनो नाथाय बांसिन जायगाफोरावनो जोङो उवालखौ नुनो थांलिया दानिया मानसिफोरा मा खालामसै फिथा देनो थाखाय बानायनो थाखाय जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जानायलाय। जोंङो बे अन गुन्दैखौहाय उवालाव देयालासिनो जोङो मेसिनावहाय हैेनानै देनाय जायो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो दासिमबो खोनानो मोनोसै। उवालाव देनाय आरो मेसिनाव देनायजों गोबां फाराग दं आरो बे फारागा। जायफोर फिथा सौराय जायो बिथांमोना खोन्थायो। ववालआव देनाय फिथा सौराया गोथावसिन जायो आरोखि। देनाय फिथा सौराया गुन गैयै बायदि एबा थावनाय गैयै बायदि जायो होननानै जों खोनानो मोनो। दा जियानो जादिया जोङो दमासि फोरबोआव। फिथा सौराय एन्थाब लारु बायदिसिना सावनानै जायो। बेनि अनगैबो जोङो सिबिंनि लादु बानायना जायो। खायफाया नालेंखलनि लादुबो बानायो। आरो बेजों लोगोसेनो आमथिसुवायाव जोंहा खान्थाल सा ओ थाइजौनि फिथाइ-सामथाइ जानायनि सान। बर'फोरा फोथायनाय दंदि ओ आमथिसुवायाव खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ जायोबा जोंनि देहाया गोरा गोख्रों जायो। बेजों लोगोसेनो जोङो आमथिसुवायाव मोनसे फोथायनाय दंबावो जे ओ आमथिसुवायाव जुदि हाग्रा एवोब्ला बे हाग्राया थाबैनो रज'वा होननानै जोंनियावहाय फोथायनाय दङ।
औ।